हेल'
औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओ गोजोन फुंबिलि।
उम गोजोन फुंबिलि नोंथां निसिमबो
अब्ला जों ओमफ्राय बहा दं न'आवनो?
औ नि माबायाव रुमाव
औ ओ नोंथ' दाखालि गुहाटि थांदोंमोन ओमफ्राय मा खामानि दंमोन नोंहा औ
है आं एसे माबा माल लायदोंमोन माबानि दामनाय देनायनि
औ औ
उम एसे बेरायहैबायबो
औ औ सोरसो साबैसे थादोंमोन नोंसोरलाय?
जों दङ'मोन दस पन्द्रजनसो दं हा
खोनायाखै
सिरियाखानाफोरखौ नायनो थांबाय नामा नों सिगां?
सिरियााखानाखौथ' नायबाय दाख्लैबो नायहैदों थांबाय थानाय जायो सिरिखानायाव आरो बै एसामिस सिंगार जुबिन खेथ्रन बेयावबो दसे हाबना फैबाय खोनादों
औ
अबाव दं नोंलाय?
नै न'आवनो
अखाफोर हायाखै?
सोरांनानै
दा गैथ'ला जोंनिथिं दं दाबो हाबाय थादों ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि जाबाय?
उम खैथासोआव जायो।
हा।
आठथासोआवनो जानाय जायो।
उम आंथ' संजेनाखैयानो नै। दाबो सिखाराखैयानो। मोनायावहा एकथा जालायो उन्दुनाया। माब्लाबा दुइथा जालायो उन्दुलांङा।
मेथाइ खनग्रा मानसि लिरबाय थायो। मेथाइ रोजाबग्रा मानसि मेथाइ लिरबाय
मेथाइखौथ' दायो बे सप्ता मोननै। जेबो प्रेक्टिसखौनो खालामनाय जायाखै।
बैसो जाबाय नालाय बायो ओरैनो थानो लुुबैयो।
दा नोंना बे बुक्स माइक्र'फन ओमफ्राय बे मिक्सार गासिबो कमपानि दं।
हा?
बक्स माइक्र'फन मिक्सार गाससिबो दंखाजोबोदा?
दं आंनाव गासिबो दं।
मालाबा थांनांसै आंबो माबलाबा थांसै। माबलाबा थांसै आंबो।
फैदो गायफैदो।
मालाबा फैनानै रोजाबफैदो। खेबसे। हराव हानाय ना अखाया?
खोनायाखै?
सिगां रोजाबनाया बांद्राय मोजां जायासै
ए एबारनिया जागोन।
जागोन नुगोन आं।
मिक्सारबो लाबोबायना आंङो।
सिगांनिया एसे गोरान गोरान।
हा?
सिगांना एसे गोरान गोरान जाबायना।
एबारबो थेनसन गैया सिलेथ सिलेथ थांगोन। एसे गिदिंगोन आरो।
औ।
माखासे इफेक्ट थायो नालाय।
औ।
बेखौनो भाराबो होयो आंङो। सम सम। सोरबा सोरबा ग्रुप प्रेक्टिस खालामनो फैयो नालाय।
औ औ बेयाव एसे लायो आरो नों ना? उम फैसा होना बायनायखौलाय ना?
औ मालाबा सेरोजा नैजौ माबलाबा सेेरोजा मालाबा सेरोजा बाजौ
ओमफ्राय
मा होनदों?
खोनादिया
ए ओंखामफोरबोथ' सोंना जायो होनदां।
ओंखाम संना जानो माने बिसोरो बिदिथ' जायाखै जानायालाय। जोंनि ग्रुपआ खालामोब्ला जों जायो आरो।
औ बाहेरायावनो मा एक्स'आवनो ओंखाम मोनजायोना खाथियावनो।
औ मोजां।
बेयाव जाहैयो आरो।
एक्स'आवनो ओंखाम मोनजानाया‌।
बारा मोजां माने मोजां बिहाय बहुद बरियासो। उदालगुरि बायदियावहा एक्स'आव ओंखाम मोनजानाय आरो जि बरिया टेस्टि।
ना बेदर मोना नामा?
बेदर मोनो अमा बेदर दाउ ना नारजि सबाय बाथोन सोब मोनजोबो।
आं मोनजाफेराखैलै एक्स'आव।
जाफैनो हागोन सानसे। आंखौबो जाहोनो हागोन।
औ औ जाहो जायो एक्स'आवलाय बेलेग हटेलावबा सान बेलेग हटेलाव जाबाथ' नैजौ थाङो नालाय।
नैजौ थाङो बा सेजौ नैजौजों सानै जानो हायो।
औ औ आं हारसिं जानायनि बेसेन नोंखौबो जाहोनो हागोन आं।
औ अब्लालाय आसा थाबाय जाहागोनखौ। बे नैबे आंनि आं थानाय रुमनि सानजा गालिनो माने मोनसे सक दं नालाय
औ औ।
बे सक आवनो गंनो फानो।
बे -बेदरदा
बेदर बेदर दांग्रानि एसे बारलांनानै खोलाहा।
ओमफ्राय दा बै दालाङा दालांखौ सेफायफिनबायना गोदोनाय
औ दालाङा बानायबाय थादों। बानायबाय थादों। प्लेट मोननैया हा?
बे दालांआ जाला नामा
जाला नामा होननानैनो बुंनांसिगोन दासिमबो बहुत बोसोर थांबाय बिस बोसोरसो थांबाय
औ
हा
ए गोदोबाय थायो जारलासो होनदों
उम गोदोबाय थायो माने मिस्टेक एबार खेब बिसोरना मिस्टेक जादों आरो माने सिगांनि फुराना प्लेटावहा ग्रोब मिलायहोनो नागिरनायमोन बिसोरो प्लेट गंनै दोनखायोमोन सिगांनि फुरानानिया दा बेजों मिलायखायासै गोजौ गाहाय जाबाय बिदि आरो दा बेखौ गाहायनिखौ गोजौ गाहाय जाबाय नालाय गोजौआ गोदानमोन बुरानामोन गाहाय बेखौ बुफ्रुबनांबाय आरो
बेबायदि आरो औ सिगाङाव खेब से दैबाना जानानै खेबसे बेलथायबाय
बि जाबाय
औ दायो दै बाना जाबा एसे खस्थ' जागोन बायसान्स बै खोलाहानि दालाङावो जुदि गुगायोब्ला अनेक गुगाथारसिगोन नालाय
औ गथ'
बेबायदि आरो
आं दाखालि बिथि आं दाखालि बिथिं बारस'नो नागिरदों फैदोंमोन सिगांथ' आं बे दालां गो जोवदोफैनो मोनदोंना बाइलफोर बारहोयोमोन
बेदा मिथिं होथेजोब्बाय बेखौथ'वाखैमोन आरो गोजौआव फैबाय दालां गैजेराव गिनानै बे गाहायजों दैजों बालाजों फ ओरैबायदि हाद्रि गारिजों फैनायाव
ओम
माने अबस्थायानो बोरैबा जाना फैखयो आरो
बेबायदि आरो
दाथ'-
बारजाला होननायानो दैया एसे बांबाय दाखलै आं बारबोदोंमोन। फुरा लंपेन संपेत सिजोबबाय आरो गारियाबो नांथाना थाबाय बेबायदि जादों आरो
उम जालालै
उम
अब्ला नोङो बारलांबायबा ओफ्रायो अब्ला नोङो नों नवावबो सहैबायब्ला अ सावरायनायखौ दे दोनथ'सै
ओं बिदिनो